अ हेल' नोंथां नोंथां दा आं नोंथांजों कल हर हरनायनि जाहोना जादों फ्रि दङ नामा?
औ दङ नोंथां।
औ दा नोंथां नोंथांजों आं नोंथांजों मोनसे आं बेनो जादों दावबायनाय नोंथाङा दावबाय दावबायनाय बुब्ला एसे ना बेखौ एसे फोरमायना होनो हा नामा?
औ फोरमायजागोन नोंथां।
औ
दावबायनाय बुङोब्ला जोङो औ
औ होनोमबा एसे फोरमायन हो होमबा नोंथा।
औ जागोन नोंथां दावबायनाय बुङोब्ला जोङो। गिबियावनो बेनो जि जोङो दावबायनाय बुङोब्ला दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायनाय बेखौ मिथिनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
औ जेरैहाय जोङो दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव दावबायनाय जेरै जोंहा दावबायनो थाखाय गोबां बां जायगा दङ जेरैहाय जो- जोंनिनो हालामावनो लानो हायो जेरैहाय काजिरङा। बा जोंहा माखासे मानि दावबायग्रा जायगा दङ जेरैहाय मानास। माहारि माहारियारि हाग्रा जेरैहाय मानास बेफोरावबो आरो गोबां जायगाफोर दाब दाब जायगाफोर दङ जे ओ गुबुन गुबुन जायगा। बेफोरावबो जों बेरायनो हायो जोंनिनो नुसुंसेनि हादोर जेराव जोंहा भुटान बेफोरबो बेफोरावबो जों दावबायनो हायो जोङो। जोङो दावबा- मानो दावबायनो बुङोब्ला जोङो माखासे मानि गियान मोननो हायो जोंहा दावगायोब्ला बेनि थाखाय जोङो दावबायनाया मोज जां होननानैबो बुंनो हायो मानो होनब्ला जोंहा गुबुन गुबुन जाय- गुबुन गुबुन जायगानि बयहाबो राव हारिमु थायो। गाननाय जोमनाय बयनियाबो बयजोंबो मिलाया गोरोबलाया। बेनि थाखाय जोङो बयनिबो माखास मानि राव हारिमुखौ सोलोंनो हायो बिसोरनि जानाय लोंनाय गान्नाय जोमनाय बेफोरनि। निफ्राय जों माखसे मानि गियान बुथुमनानै लानो हायो आरो बि सोरनि जा उम आखल आखु माखासे मानि बयनिबो आखल आखुआ बयजोंबो गोरोबलाया बयनिबो थानाय जानाया गोरोबलाया बेफोर निफ्राय जोङो जा जोंहा बयहाबो बयबो सुबुङा बा बयबो ओ मानसिफोरानो बयहाबो उम गासिबो गासिखौबो रोंजोबो होन नै बुंनो हाया। बेनि थाखायनो जोंहा माबा मोनसे खम दङ नामा जोंनि माखासे मानि नांबावगौ गियान बुथुमनो गोनां गियान बेफोरखौ जोङो दावबायनानैबो मोननो हायो। जोंहा जोंनि जिउआवहाय जा खम जानानै दङ बा आंहा उम जा गियान खम जानानै दङ बेफोराव जोङो दावबायोब्ला मिन्थिनो मोनो जि अ बे खामानिखौ बिदिसो मावनांगौ। बेखौहाय बिदिसो खालामो माखासे मानि गियान बुथुमनानै लानो हायो। मिथिनानै मोनो बेनि थाखाय जोङो दाव बानाय जायो जेरैहाय जोङो दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव दावबायोब्ला बेफोरावबो मिथिनो मोनदि जोंहा जेरैहाय जोंनि हालामावनो। हमनानै ला जेरैहाय जोंनि हालामाव माखासे मानि हाग्रा बिफां दङ जों जायखौ हाग्रा होननानैसो मिन थियो नाथाय बेफोर हा फाङाजि माखासे मानि जोंनि देहानि थाखाय मोजां खामानि मावो बेफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो। नाथाय जोङो जेब्ला जोङो दावबायगोन अब्ला मिथिनानै मोनगोन दि बे बिफाङा जों जायखौ हाग्रा होन होननानै मिथिदों बे बिफाङा जोंनि देहानि थाखाय मा खामानिनि थाखाय मोजां मावो जोंनि देहायाव बेफोरखौ जों मिथिनानै मोन नों हायो। जों मिथियिखौ सोंनानै लानो हायो बुजिनो हायो दावबायनायावहाय। थि बिबेदि बादिनो जोङो माखासे थारमानि गियानखौ बि दिनो जोङो दावबायनानै बुजिनो आरो मिथिनो हायो। बेबायदिनो जेरैहाय जोङो हाग्रा बिफां बुङोब्ला माखासे मानि दङ जेरैहाय जोंनि देहायाव मोजां खामानि मावो जोङो जाय जोङो मुंखौ मोजाङैबो मिन थिया नाथाय जोङो बेखौ हाग्रा बिफां होननानैसो मिथियो। बा हाग्रा लाइफां होननानैसो मिथियो। नाथाय बेखौ दावबायनायनि गेजेरजों जोङो सोरबा गियानि सुबुंखौ लोगो मोननानै जोङो बेनिफ्राय सोंनानै मिथिनो मोनो जे ओरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला माखासे मानि जेरैहाय जारि बिफां जों जायखौ जारि होनो बेखौबो जोङो जोंनि खुगाफ्राव माखासे मानि समावहाय जारि जायो बे फोरखौ जोङो जेब्ला बे जारि फिथाइखौ फुनानै लागोन अब्ला बे जोंनि खुगा फ्राव जारि जानाया हामो आरो माखासे मानि जोंनि देहा सिङावहाय जेब्ला थान्दाया सोमजियो थान्दा जायो लोमजानाय थायो जोंनि देहा सिङाव अब्लानिया जों जायखौ बुङो दंफां दाखेब जायखौ सिनिमुरि बुङो। बेखौ जोङो जेब्ला जोंनि थान्दानि थाखाय जोंहा खुगाफ्राव बा जायखिजाया गन्थं बेफोरावहाय जोङो दोरसोन बेरनाय बुङो। बेखौहाय माबोरैहाय फाहामनो बुङोब्ला जोङो बेखौ जोङो जेबो मुलि जायाबालासिनो फाहामनो हायो जेरैहाय बे जेनि मुरि होननाय दंफां राय मोननाय बे बिलाइखौ जोङो देनानै फोननानै लानो हायो थिग बेबादिनो गोबां आं जेरैहाय जोङो जन्दिस। बेरामफोर जायो बेनिफ्रायबो बोरैहाय जोंङो बुंङो जायखौ हाग्रा बिफां बे हाग्रा बिफां खौ जोंङो जेब्ला दावबायगोन अब्ला जोंङो गुबुन सासेनिफ्राय मिथिनो मोनगोन जे जेरैहाय फैनाल खुगा होनो बे बिलाइखौहाय सिफ्लेनानै ला खर सायाव दोनोब्ला जनदिसा खारो बा गानोब्ला खारो हैनानै मिथिनो मोनो थि बेबायदिनो जोंङो माखासे मानि गियानखौ मोननो हायो बे बेफोरबायदि गियानखौल नंङा माखासे मानि सुबुंनि माखासे जेरैहाय जानाय लोंनायानो जा गाननाय जोमनाय बेफोरबायदिनो लेखा फरायनायनियानो जा बेफोरनि सोमोन्दैबो जों माखासे माने गियान बुथुमनानै लानो हायो नोंथाङाबो फोरमायनानै हो नो हागोन दावबायनायनि सोमोन्दै
दावबायनाय बुंब्लाथ जोंङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जोंङो बेरायहैनाय एबा गिदिंहैनायखौनो जोंङो दावबायनाय बुंनाय जायो जायनि जाहोनाव जोंङो गुबुन दाबसे जायगायाव थांब्ला जोंङो बेफोरनि बायदिसिना बायदिसिना था सारि जेरै हासो हायेन दैमा दैसा बायदि बिसोरनि थांना थानाय आदब जेरै बिसोर मा जाना मोजां मोनो बायदि बायदि थाय सावगारिफोरखौ जोंङो नुनो हायो दावबायनाय दावबायनायजों लोगोसे बायदि बिसोरनि बिसोरनि माबायदि बिसोरो बाथ्रा रायलायो माबायदि आखुनि बेफोर मानसिफोरखौ जोंङो मिथिनो मोनो जायनि जाहोनाव जोंङो मोजां मानसिजों उम दावबायनायाव दावबायनायाव लोगो मोनोब्ला जोंङो मोजां मोनसिनि गियानखौ आरजिना लानो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां
जोंङोथ उन्दैनिफ्रायनो जोंङो स्कुल स्कुलाव थानाय कलेजाव थानायाव फोरोंगिरि बायदिफोरजों जोंङो दावबायनो थांङोमोन बेयावबो फोरोंगिरि फोरोंगिरिफोरा जोंखौ फोरोंङोमोन दावबायनाय दावबायनाया मदावबायनायाव मानो गोनां मानो होनोब्ला जोंङो बयबो सुबुंनि साननाय साननायफोरा एखे नंङा सोरबाबा दुखुआव सोरबाबा सुखुआव सोरबाबा तेनस बायदि बायदिसिना बायदिसिना तेनसनाव थायो जायनि जाहोनाव बिसोरो बे दाब दाबसे जायगायाव थाबाय थानो गोसो जाया बेनिखायनो बिसोरो गुबुन दाबसे जायगाया जायगायाव थांनानै गावसोरनि गोजोननाय आरो टेनसनखौ बिसोरो खारहोनो थाखाय बिसोरो गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै बिसोरो फ्रि जायगायाव थानो लुबैयो बेबायदिनो बिसोरो दावबायनायखौ मोजां मोनो बेनि अनगायैबो जोंङो दा गुबुन दाबसे हादरनिफ्राय गुबुन दाबसे हादरसे थांनोब्ला जोंङो गोबां नेम खान्थि बायदि बायदि बायदि नेमखान्थिफोरखौ जों मानिनानै सोलिनांगौ नंङाब्ला बै हादोरनि हादोरनि बायदि बायदि नेम आयेन आयेन गोरोंफोरा खैफोदाव खोख्लैनो हागौ बिसोरो जेराव जोंङो गुबुन दाबसे हादोरजों जोंङो थांनो गोनां जोंनो पासपर्ट बायदि बायदि बायदि कुमेन्ट जों गोनां जायो बेबायदिखौ जोंङो मोजांङै लानानै जोंङो दावबायनानै थांगोन
नंगौ नोंथां
देग्लायबो जोंङो गोजां बोथोर गोजां बोथोराव जोंङो दावबायनो थांब्ला जोंङो लोगोआव लोगोआव बायदि बायदि बायदि गानग्रा जोमग्रा लाफानांगोन जाहाथे जोङो गोजांनि गोजांनायनिफ्राय जोङो बारग'नो हायो नंङाब्ला जोङो उम लोमजानाय बायदि गगा मोननाय बायदि बायदिफोर जानो हागौ। बेनि अनगायैबो जोङो उम गोजां बोथोराव दावबाय गोजां बोथोराव जोङो दाव दावबायनो थांङो होनब्ला जोङो जेराव जोङो गुदुं जेराव गुदुं जा दा बेयाव जोङो गोजां बोथोराव दावबायनो थांनाय जायो। बेनि अनगायैबो जोङो बे औ नोंथां। बेनि अनगायैबो जोङो बेयाव उम दावबायनायजों लोगोसे जोङो उम सावगारि बायदिसिना जोङो केमेरा लांफानानै जोङो सावगारि बायदिसिना लिरथुम लिरथुमनानैबो जोङो लाना फैनो हायो जाहाथे जोङो उन उन समाव उन समाव बोराइब्ला बुरैब्ला जोङो बै फट'फोर ओ फट' सावगारिफोरखौ नायनानै जोङो गोसो खांङो गोसोखाङो गोसोखांनानै गोजोननाय मोनो। बेनि बेनि अनगायैबो जों गोलोम बोथोर गोलोम बोथोरावथ' जोङो उम गामि नङाब्ला सोहोराव थानाय सुबुंफोरा गोलामनानै गोलोम बोथोराव जोंङो जोबोर गुदुं जायोना अब्ला जोङो उम दुगैनो दुगैनो आरो जोङो ना गुसु गुसु जायगायाव जोङो थांनो लुगैयो जेराव जोङो। गाव गावसोरनि देहाखौ गुसु थासारियाव लाखिनो लुगैयो। थ' जोङो दैमा नङाब्ला जोङो बिलो बायदिसिना दै बाज्रुम बायदिसिनायाव जोङो दावबायनाय थांनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। जेराव जोङो गावसोरनि अ नों गावसोरनि जोङो जानाय लोंनाय बेफोरखौ लां फानानै जोङो बेयाव दुगैस्रां लाोबस्रां जोङो बेयाव जानायखौ जोङो नुनो मोनो। बेनि बेनि अनगायैबो जोङो बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि जोङो दावबायनायजों लोगोसे गियानबो आरजिनो हायो गुबुन हादर हादराव। गिदिंनानै बेसोर बेसोरजों थाफानानै बायदि बायदि उम बायदि बायदि नुथाइफोरखौ जोङो नुनानै बायदि उम मिथि मिथिफेरि बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनानै जोबोर गियान गियान आरजिनानै लानो हायो। दावबायनाया बे नंङा दि जोङो बायदि बायदि जोङो निजेनि गोजोननाय आरो निजेनि थेन सनफोरनि थाखायल' नंङा बियो उन समाव जोङो गोसोखांथि बेफोरनि थाखायबो जोङो दावबायनायखौ दावबायनाया गोनां नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा थारखौनो बुंदों।
औ नोंथां।
जोंनि रायलायनांगौ समाबो जाबाय नालाय नोंथां जोंनि रायजलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ नोंथां गोजोनथों।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।